हेल' नोंथां
हेल' औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ औ खोनादों नोंथां दे।
ओ दायो मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन?
औ आबाद माव औ औ बे आबाद मावनायनि सायाव एसे नोंथाङा रायलायहरनो हागोन ना?
ए जेनेरेलि आबादना जायो दे एसे आं फोरमायनो नाजानि।
औ औ दे नोंथां दे।
आबाद होननानै बुङोबाथ' जों आबादा माने जोंनि मानसि समाजनि थाखाय बहुतआनो गोनांथि। दानि
औ औ
गासिबो ओ बिजनेस लाइनथिं बा साख्रि बाख्रिनि लाइनथिं थांनायखौ बांसिन नुनो मोनो मानसिफोरखौ बेफोरनि फारसे बांसिन गोसो सो होनायखौ नुनो मोनो खिन्थु आबाद मावग्राफोर गैयाबा ओ
औ
जों जानो मैगं थाइगंआनो जा माइ माइरंनो जा बबेनिफ्राय मोनलायखो नङा होनबा आरो आबादा गो आबादाथ' गोबां रोखोमनि आबाद दं जेरै ओ जानिआ जायनि आबाद दं माइ आबादफोर दं आरो मैगं थाइगं दं आरो बेफोरनि अनगायैबो बाहेराफोरबो गोबां मोननो थाङो जोङो सिथ्र' ओ मा होनो इखौ साफात बायदिसिना खुन आबाद। आरो फारसेथिं इदिनो बाहेरा मुलि बि मुलि दिहुन बायदिसिना दिहुननायनि थाखाय बेफोरबायदिनि थाखायबो आबाद मावनाय जायो सिथ्रनाला बायदिसिना बेफोर बायदि गोबां रोखोमनि आबाद दं आरो।
औ औ
दायो नोंथाङा एमफ्राय नोंथांमोनथिं मा मा आबाद मावो ओरैनो? एसे
जोंनिथिंथ' दा जोंनि ओनसोलाव दा बोथोरा माइ गायनायनि बोथोर नालाय नोंथां। दा जोंनियाव आबाद दा बांसिन जोंनि बर' हारियाव ओरैहाय जोंनियाव माइ गायनायखौनो बांसिन मावनाय जायो आरोखि
औ
दाथ' माइयानो गायगासिनो दङ'। ओमफाय नों थांमोननि ओनसोलावलाय माइखौथ' गायोना?
जोंनि ओनसोलावबो माइआनो गाहाय होननानै बुंनो हायो आरो। एनिफ्राय बेजों लोगोसेनो उम माने ओ बाहेरा आबादफोर बुंनो थाङोबा बाहेरा आबाद एस सेबां मावा जोंनि थिं ओ इदिनो मैगं थाइगं फोरल' मावनाय जायो आरो मैगं थाइगं, बानलु बेनिफ्राय गोदान गोदान आबादफोर एसे माखासे नुनो मोनोना
औ औ।
जोंनि इथिंजाय गोदान गोदान आबाद फैनाय जेरै चक्लेट
औ औ
गन बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोंनि थिं इथिंजाय बुहुत खम नुनो मोनो आरो।
ओ ओ
मानसिफोरा दासिम
ओ ओ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइखौ ओ मा मा नाम मुंनि माइखौ जेनेबा गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलाव गाहायै
औ
रनजित-रनजितखौनो बांसिन गायो मानसिफोरा रनजित रन्जना बेफोरखौनो बांसिन गायो। ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनियावबो रनजितखौ बाहायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जानो थाखाय बे माइब्रा बाखौ एसे गायनाय जायो। आमफ्राय मारुहाय आवहाय बांसिन रन्जना बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरोखि।
औ औ
उम
नोंथांमोननिथिंफ्राय आबाद मावनायाव मा मा माने? मिसिनफोर बाहायनायखौ नुयो नुनो मोननाय जायो
औ नोंथां। दा दाथ' आथिखालनि गोदान मुगायाव बांसिनानो जोंनिथिं बे पावार ट्रेलार आरो बे गिदिर ट्रेक्टर बेखौ बांसिनानो बाहायनाय जाबाय आरोखि खिदा ओमफ्राय निफ्राय बे नांगालजों मो मोसौजों हालेवनाया एसे खम जालांबायानो आरो
औ।
अब्लाबो नुनो मोननाय जायो अब्लाबो नुबावो दासिमबो औ ओमफ्राय नोंथांमोननियावलाय?
जोंनियावबो बेफोरबायदिनो माने हालेएवनायनि बेलायावल' हाल एवनायनि बेलायाव आरो माइ मारा नानाय माइ मारा माइ हानाय बेनि बेलायावल' आबादाव मेसिन बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बाहेराफोराव मानसियानो मावो आरो जोंनिथिंजाय
औ-औ होनबाथ' मोजाङानो सोलिगासिनो दं
औ ओमफ्राय आबादा माबायदियै माने जोंनि समाजाव दायो आबादखौ लानानै समाजा माबायदि सांग्रांथि जानांगौ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मानोना आं
औ हा अ-अ-अ-अ हागोन नोंथां दे ओ आबादावथ' जेनेबा दासान्दि बांसिन मानसियानो जोंनिथिं ओरैहाय एसे हाया गाहायजों जाबजों बे ओरैनो मैगं थाइगंनि आबादखौ खमानो मावनाय जायो आरोखि दा गाहाया गाहाय नालाय दै थायो दा बिदिनि थाखाय खाय खम जायो नाथाय अब्लाबो बे जायनि हाया गोजौ बिसिनियाव थादुन बेफोरबायदिखौ थादुन थास' बिदिखौ गायनाय जायो आरोखि ओमफ्राय दा जेनेबा जोंनि जानायनि थाखाय जोङो नायोब्ला माखासे आबाद दाव जों बांसिनानो जेनेबा मोजां मोजां जिनिस आबादफोरखौ गायनानै जानो सोलोंनांगौ मानोना आथिखालाव गावबागाव न'आवनो दिहुनन्नानै लानो हायोबा देहानि थाखाय मोजां जायो नालाय दा बिनि थाखायनो जों बयबो आरोखि ओ मानि जोङो बयबो नाजानांगौ गावबागावनि न'आवनो हानायखिनिखौ मावनानै दिरुनो आरोखि आं बिदि सानो माने न'आव दिरुननानै मोननाया एसे गावनि थाखाय देहानि थाखाय थाखाय मोजांसिन जायो नालाय फ्रेस मोनजानाय जायोना ओमफ्राय नोंथांमोननियावबो बिदिनो मैगं थाइगंफ्रा बे जोगोनार खुमब्राफोरखौ दिरुननो हायोना हाया
हायो जोंनिथिंबो जोगोनारफोरखौ मानसिफोरा बहुद गोबाङानो गायो जोगोनार गायो ओ ओमफ्राय मा-मा माने आलु गायनाय समाव आलु फोथारावनो जोगोनारफोरखौबो गायफानानै होफायो आरो जोंनिथिंजाय ओमफ्राय माइ हाखांनायनि उनाव नाराबारिफोरावबो सोरबा सोरबा बिदिनो
दालि दालिफोरखौ होयोना
जोंनिथिं दालि गायनायखो
अ औ औ
खम गायो आरो गायबाबो मानसिफोरा
औ-औ जोंनिथिंहाय दालिखौ फुहैनाय जायो ओमफ्राय औ। दालिखौ जोंनिथिं फुहैनाय जायो ओमफ्राय मो
बे ह